हेल' नों
हेल'
खोनादोंना नोंथां?
अ अ खोनादों दे नोंथां।
मा खालामदो नोंथाङा दा?
अ दंथ'यो दंथ'यो ओरैनो जि जेरावनो नोंथां नोंथाङालाय?
अ आंबो दं ओरैनो नोंथां ओ नोंथांनाव फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय ओ जोंनि बर'फोर अनला खारै बा अनला मैगंनि ओ सोमोन्दै ओ ना हरनाय नाय जादों नोंथाङा सम मोनगोन ना?
अ मोनगोन दे नोंथां रायज्लायजागोन
अ अब्ला ओ नोंथांनि नोंथांनि नोंथांनि सिगाङाव जेनेबा ओ सोंथि सोंनो नायदोंमोन जेराव जों अनला बेखौ माबोरै संनाय जायो आ एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां माने अनला खारै बुङोब्लाथ' जोंना बर'नि गुबै ओंख्रि दोरोङारि ओंख्रि होननानै साननानै लाजायो जेरै जोङो गोदोनिफ्रायनो आबै आबौमोनखौ जोङो बे अनला ओंख्रिखौ संनानै जाबोनायखौ नुबोदों आरो जेरै अनला खारैखौ जोङो गुबैयै उम माइरंनिफ्राय बानायनानै लानाय जायो बेखौ जोङो गिबियावनो माइरंखौ सोमना दोननानै बेखौ गुन्दै खालामनाय जायो आरोना ओमफ्राय गुन्दै खालामनानै जोङो गोदौबाय थानाय दैयाव जोङो बै गु माइरं गुन्दैखौ होनानै जोङो ओंख्रि बानायना जाबोनायखौ नुदों आरो ना बेनि अनगा गायैबो जेरै जोङो गुबुन गुबुन रोखोमै जानो हायो जेरै जोङो नाजों जायो बा बेदरजों जायो सबायजों जानो जायो आरो गोदोनिफ्रायनो जों बेफोरबायदि जानायखौ नुबोदों नोंथाङाबो बे अनला खारैनि बागैबा एसे मा माजों जाब्ला गोथाव जायोब्ला बेनि सादआ मोजांसिन जायो बेखौ इसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथां ओ अनला ओं ख्रै होनना बुङोब्ला अनला ओंख्रियानो जाबाय जोंनि बर'फोरनि आंगो जेराव जों जानानै ओ गोजोन मोनो ओ लां ओंख्रि होनना बुङोब्ला जेराव जोङो थावजोंबो जानो हायो आरो जेरै खारैजोंबो जानो हायो गुबुनजों जा हायो ओ जोङो थाव जोंजानो होनोब्ला जोङो ओ दाउ बे दर बा अमा बेदर बा गुबुन गुबुनफोरजों साननो हायो जेराव जोंङो अनला नाखौ ओ खारैनि थावनि आरो अनला फाख्रि होनाबो बुङो आरो ना जेराव जों अनला फाख्रिखौ गोथां मैगं बा जेरै आ लाइमे गं आरो ना मैगं बेसर बिलाइफोरजों जोंङो स जानो हायो आरो ओ जेराव अनला फाख्रि होननानै बुंङो। आरो जोंङो अ अनला खारै होनना बुंङोब्ला जोंङो। खारैखौबो जोंङो गावनि आखाइजोंनो बानायनो हा हायो आरोना
औ औ औ
आय होनना बुंङोब्ला जोंङो आ गावनि आखाइजों बार जेरै आ थालिरजों बानायो जेराव जों थालिर थालिर फस्ला खौहाय जोंङो आ फिसा फिसा हाफ्लेनानै जोंङो आ सान्दुंङाव फोराननाय जायो। जेराव जोंङो। ओ। खारैआ जोंङो बे थालिरनि मादाजोंबो बानायनो हायो आरो। हाजेराव आ गिबि खारैखौ मोननो हायो आरो जों मादाजों बानायोब्ला। ओ। जेराव जोंङो बे बेखौबो जोंङो थालिर गुदिनिफ्राय जोंङो जि जाय मादा बे खौहाय जोंङो जावनानै ला बोननानै। फिसा फिसा बानायनानै जोंङो आ सानदुंङाव फोराननानै जोंङो आ थियारि खालामनो हायो आरो। जों राननाय। रान जानायनि उनाव जोङो ओ जयै बा आ ओ गुबुन गुबुनबो जोङो सावनो हायो। बे मादा आरो बे थालिर फस्ला होननायखौहाय‌
ओ ओ।
जोङो जेराव हांगार मोनो। अ बेखौनो जोङो खारै खारै होनना बुंनाय जायो आ रो जोङो ओ नआवनो बानायनाय गावनि आखाइजोंनो बानायनाय खारै होनना बुंनाय जायो आरो।
औ औ‌
ओ जोङो ओमफाय खारै अनला ख अनलाखौ जोङो ओ खारैजों जायोब्ला जोङो गुबुन गुबुन जो जानो हायो जेरै औवा मेवायजों जानो हायो‌
औ।
बे औवा मेंनायखौ जोङो ओ औवा फिसा ओ जेनबा औवा गोरलै ओंखारनाय खौ जोङो औवा मेवाइ होनना बुंनाय जायो आरो।
उम।
जोङो खारैजों जानो हायो औवा मेवाइखौ
उम्म। जेरैहाय अ जेरै जोंना। ए अनला खारै बुङोब्लाना? अ बरफोरनि मेन जानाय जाहैबाय नालाय।
औ नोंथां।
बेनि सादआ जोंना जेरै बर'फोरना ओंख्रिफोरानो खारै नङाबानो जाहैया नङा होमबा नोंथां? जेरै जोङो गासै बो ओंख्रियावनो बांसिन ओंख्रियावनो जोङो आबै आबौमोनखौ बा सिगांनिफ्रायनो जोङो दासिमबो खारै ओंख्रिखौ ओ खारै खौ ओंख्रिफोराव बांसिन ओंख्रिफोरावनो जोङो बाहायनायखौ नुबोगासिनो आरो ना।
औ नंगौ नंगौ।
जेरै जोङो ओ हाबाफोराव ना? मोनसे हाबायाव जोंनिया अनला खारै नङाब्लानो बरफोरनि हाबाखौ आबुं जानायखौ नुहैया। जेरै जों उम हाथा खुरनाय जायखौ बुङो ना? बे हाथाय खु हाथा खुरनाया बरनि मोनसे हाबानि नेमखान्थि महरै दङ बा हाबायाव जोङो बे ओ खान्थिखौ खुंबोबाय थानायखौ नुबोदों आरो बेनिफ्राय बे हाबायाव जेरै जोंना अनला खा खारै नङाब्लानो हाथा खुरनाया जायाना?
औ नंगौ थारैनो नंगौ।
बे हाबायाव जेरै खैना गोदानखौ ओंख्रि संनाय रोंनाय रोङिखौ नायनो थाखायबो जोङो बे अनला ओंख्रिखौ संहोनायखौ जोङो नुबोदो आरो ना। जेरै हिनजाव गोदान खौ माबायदि अनला खारैखौ संनानै होगोन बा अनला खारै संनो रोंगौ ना रोङा, ओंख्रि संना संनो रोंगौ ना रोङा मोजाङै बे खौ नायनो थाखायबो जोङो हाबाफोरावबो अनला खारैखौ संनाय ओ संनायखौ नुबोदों आरोना। अनला खारैखौ जों बुंनो थाङोब्ला बर'फोरनि मेन बा गुबै ओंख्रि होननानैबो बुंनो हायो जेरै जोंना बे नङाब्ला जाखाया।
औ नों
आरो खारैआबो जाहैबाय जोंना गुबै आखाइजोंनो बानायना लानाय बा न'आवनो जोङो खारैखौ बर'फोरखौ दिहुननानै लानायखौ नुखायो। जेरै दा नोंथाङा बुंलां बाय। उम खारैखौ जोङो न'आवनो बा थालिर फस्लानिफ्राय दिहुनन्नानै लानाय जायो। बेयोथ' जोंनि बर'फोरनाव गंफ्रोमबो न'खरावनो बा न'खर न'खरनो जोंना खारैया गासैनिबो बर' न'खरावनो जोङो बानायना लानायखौ नुब-नुबोखा फायो आरो ना नों
औ नोंथां।
बेबायदिनो आरो जोङो अनला खारैखौ जों जानो थाखाय बा गोथावनिख्रुइ बा गोथावसिन खालामनो थाखाय जोङो उम बेदर बा ना ना उम न'नि दाउ बेदरफोरजों बा औवानि औवा मेवाइजों जोङो गोथावसिन निस्राय गोथावसिन खालामनानै जानायखौ नुबोदों आरो ना। मेन बुङोब्लाथ' दा दैज्लां बोथोराव बर'फोरा माइ गायनाय ना? माइ गायनायजों लो माइ गायनायाव जा माइ गायग्रा आइजोफोर बिसोरनोबो बा खामानि मावग्रा मानसिफोरनो ओंखाम खहाबनायनि थाखायबो बे औवा मेवाइजों बा ओ खारै होनानै अनला खारै खौ जाबोनायखौ नुदो आरोना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
जों आरो मा माबायदि अनला खारैखो जाबावनो हायो नोंथाङा एसे फोरमायनो नामा?
औ नोंथां। ओ बुंनो थाङोब्ला जोङो अनला खारैखौ जोङो गुबुन गुबुन रोखोमनि संनानै जानो हायो। ओ जेन' जोङो ओ थावजोंबो जानो हायो खारैजोंबो जानो हायो।
ओं।
बिनो जोङो ओ खारै जों जायोब्ला जोङो बिदिनो औवा मेवाइ आरो ओ अनला फाख्रि जेराव जोङो मैगं-थाइगं गोथांफोरजो जोङो संनानै ओ जानो हायो आरो बेखौ जोङो जों अनला अनला सङोब्ला जोङो अनला मैगं होनना बुङोब्ला जों जेरै ओ दाउ बेदर ना आरो खायफाया साम'दोबो जायो साम'दोबो जानो हायो आरो जेराव जोङो जोंनि ओ बर'फोरनि आंगो ओंख्रि होनना बुङोब्ला जोंनि बर'फोरा गाैबो बे बे अनला ओंख्रिखौनो जोङो जानानैनो गासैबो मोजां मोनो। जोङो ओ गुबुन गुबुन रोखोमनि जोङो बानायनानै जानो हायो आरो ना। जोङो बुंख'नो हाया बेखौबो मुंख'ख'नो हाया। जों गोबां रोखोम जानो नो हायो।
ओं।
ओ बिदिनो नोंथाङा ओ मा मा अनलायाव मा मा होनानै खारैनि बा थावनि मा मा जा-जा बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन?
औ हागोन नोंथां माने जोंनि न' खराव जायो होनोब्लाथाय मेनखौनो जोङो ओ दाउ बेदरजों अनला खारैखौ बांसिन जाबोनायखौ नुदों जेरै दाउ बेदर सबाय होनानै जोङो अनला खारैखौ गोथ थाव खालामनानै जानायखौ मोनबोदों आरो जेरै गिबियावनो जोङो ओ दाउ बेदरखौ एवफ्रानग्रोनानै लाबाय बेनि उनाव जोंङो गोदौनाय टाइमाव जोङो दै होनानै बा गोदौ होनायनि उनाव जोङो अनला खारै जिहेथु माइरंनिफ्राय जों अन गुन्दै बानायनानै लायो बेखौ जोङो होसनना होयो आरोना गोदौनाय समाव आरो बेजों लोगोसेनो जोङो मोदोमनो थाखाय मस्ला हिसाबै खासिथारा होननाय बिलाइखौ जोङो बाहायबोदों आरो ना बे खौ जुदि जोङो मोननाय टाइमाव दुन्दियानि जायगायाव बेखौ होयोब्ला खासि बाखार बा खासि थाराखौ होयोब्लाथाय मिलौहाब जायो आरोना बिदि होनानै जोङो गोथावै अनला खारैखौ जानो हायो
अब्ला नोंथां जोंहा समाबो जाबाय अब्ला जोङो लोगो मोनफिनगोन होननानै आखा खालामनाय जाबाय
अ गोजोन्थों अब्ला दे